खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम जोङो बर' हारिनि दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ नंगौ नोंथां औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा औ नों नोंथांनि ओनसोलाव एबा जायगायाव मा रोखोमै बर'फोरा ओ बा दानानै लुनानै गानो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां नोंथां सोंनाया थारैनो सैथो औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा सि दानानै ओ गाव गावनि द'खना ओ गाव गावनि ओ नांगौ जानाय जिखौ दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंफोरा जि दानानै मा गावबा गावनि नांगौ दानाय बेसादफोरखौ जोङो मा ओ उम बेबायदिनो बुथुमना लानायखौ बा मुलाम्फा खालामना लानायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां औ औ बेबायदिनो ओ जोङो ओ बेबायदिनो जोङो माइ ओ जि दानानै जोंनि बर' बर' आइजोफोरा मा गोबां ओ बेबायदिनो ओ जिउ खुंबोदों ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोर फोरनि न'खरावनो गोबां हिसानखौ नुनो मोनो हिसान हिसान हिसानसालि जों नुनो मोननाय जायो। बे गोबां नख'रावनो गोबां सुबुंनियावनो जों हिसान सानसालि खौ नु नुदों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि बर'सु बर' आइजोफोरा ओ गावबा गावनि गाननाय जा जोंनि दख'ना बेखौ जोङो गावबा गावनो दानानै गानो आरो बेखौ गावबा गावनि दानानै गाननायजों लोगोसे जोङो मा हाथाय बाजाराव फाननानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो मा बेबायदिनो गोबां टाउन सहराव फोरावबो जोङो मा उम दानानै बेबायदिनो दख'नाफोरखौ दानानै जोङो गोबां फाननायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों नोंथां औ बेबायदिनो जोङो थ' गोबां आथिखालावथ' गोबां जुगा जौगाबाय नालाय नोंथां गोबां ओ बेबायद बिदिनो जि दानो थाखाय गोबां मेसिनफोरबो ओंखारबाय आथिखालाव बेबायदिनो आथिखालावथ' बि बिगियान आरि जुग नङा हामबा नोंथां गोबां सुबुंफोरानो सोलों जाजोब्बाय नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो मा उम आथिखालनि सुबुंफोरा दख'ना जिफोरखौ गोबां उम गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो मा गोबां गोबां माखासे जि दख'ना दानानै गामसा दख'ना जा जोंनि सिनायथि जाय जोंखौ आर'नाइ होननानै बुंनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां दानानै जोङो मा गोजान गोजान जायगायाव फाननायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। फाननानै जोंङो मा। बेबायदिनो ओ रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोंनि बर'निनो ओ बेबायदिनो जोङो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे मोनसे जायगाखौ मख'नो हायो जायखौ जोङो कवालकुसि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथाङा जानांगौ बेबायदिनो कुवालकुसियाव जोंनि बर' ओ बर' हारिनि आइजोफोराबो जि दानानै गाव गावनि न'ख खरखौ सुंथाबोगासिनो दङ बेबायदिनो गोबां ओ बेबायदिनो बर' ओ बर' माहारिया जि ओ होन्जाव आइजोफोरा जि दानानै गाव गावनि नांगौ जानाय बा ओ गाव गावनि गथ' गथायाइनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो जि दानायनि गेजेरजों ओ जि दानायनि गेजेरजों बायनानै लानो हानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ बेबायदिनो औ ओ गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि ओ बो गोदोनि सुबुंफोराथ' बे फोर बायदि गोबां ओ बेबायदि जि दानो हायामोन नालाय नोंथां गोबां बां खम खम मोन जि दानायखौ गोदोनि सुबुंफोरा गोबां बुरजा हायामोन नालाय नों आथिखालाव गोबां मेचन ओंखारबाय नालाय बेबायदिनो जोङो मा ओ जिखौ दानानै जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव फानहरनो हायो जायखौ जोङो आथिखालावथ' जोङो जिफोरखौ आनलाइन अनलाइन खालामनाबो बायनाय नु बायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारै।
ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोङो ओ लकेसन नायनानै जोङो मा जिखौ बायनो हायो नङा होमबा नोंथां गाव जेखौ फसायो बेखौ बेबायदिनो ओ टाउन बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव थानानैबाबो जों जिखौ अनलाइन खालामनानै बायहरनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव गोबां सुबिदा सुबिदा जाबाय आरो गोबां गारि मथरनिबो जिंगा गैला नालाय नों थां बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गाव गावनि गाननाय बा जिफोरखौ दानानै जोङो फाननायनै रां खामायनायखौ ओ बेबायदिनो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो जोङो बर'नि ओ जायखौ जोङो आर'नाइ होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आर'नाइ आर'नाइ जि बेखौ जोङो ओ जायखौ जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो जायखौ लायोबा जायखौ बेनो जाबाय जोंना आर'नाइ आर'नाइखौबो जोंना मा गोबां सुबुंफोराबो दा आथिखालाव गो बां हारिनि सुबुंफ्राबो जोंनि आर'नाइखौ लानो हमदोंसै आरोना नों थां आथिखालाव बेबायदिनो जोंनि आर'नाइखौ बेबायदिनो गोबां गोबां हारिनि सुबुंफोराबो लानायखौ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो ओ नाथाय बिसोरो बर' नङा गुबुन हारिसो बेनिखायनो जोंनि आर'नाइखौ लानानै बिसोरो औ बिसोरो गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनो सानो। खिन्थु नाथाय बिसोर बर' नङा आरोना नोंथां नाथाय ओ जोंना बेफोरबायदि उम जि जि दानायनि बेलायावबो जोंना आथिखालाव गोबां ओ जि दानायावबो गोबां हानि सुबुंफोराबो जोंनि दख'नाखौ आथिखालाव दानायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बो मिसिनाव जोंनि बर'नि सिखौ दानानै गोबां खमबेसेनाव फाननानै जोंनि बर'नि बर'नि आइजोफोरखौ बेफार फालांगियाव ओ गोहोम खोख्लैनायबो जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां। उम बेबायदिनो औ।
औ जों औ नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा गोबांखौनो माने जोङो न'खरफोरावबो दानाय लुनाय हिसानदों जोङो दानाय लुनाय जों दानानै जेनेबा ओइ दख'ना बा गामसा एबा फालि बिदि ओ जोमग्राफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो। बे दानाय होननानै बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो जि जोंनो खुन्दुं नांगौ जायो बे खुन्दुंफोरखौ जोङो न'फोरावबो इन्दि इन्दि खुन्दुंफोरखौ जोङो न'आव इन्दि एम्फौनिफायनो जोङो बानायना लानो हायो। आरो बेनि अनगायैबो बायदिसिना जोङो औ बे खुन्दुंफोरखौ बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लाबनायखौ गोबां नुनो मोनो। बेवहाय जों बायना लाबोनानै गिबियावनो जोङो न'आव लाना फैनानै बेखौ सोंनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेखौ सोंनानै ला खांनायनि उनावसो जोङो हिसानसालियाव दैखाङो बै हिसानसालियाव जोङो जेनेबा जि हमना लाबाय गामसा दानोबा जोंङो गामसानि महर होयो आरो बेवहाय महर होनानै बुङोब्ला जों बेवहाय बायदि रोखोमनि ओ आगरफोरखौबो होनाय नुनो मोनो। आगर होनना बुङोब्ला जोङो बै फारौ मेगन आगर हाजो आगर दिंखिया आगर बिदिनो बायदि रोखोम माने मि थिंगानिफ्राय एबा मिथिंगायाव नुनो मोननाय जिब जुनार औ बेफोरनि बो जोङो आगरफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंसै नंगौ।
गोबाङैनो जोंनि जायगायाव हिनजावफोरखौ जोङो गोबां एबा सिख्लाफोरखौ जोङो गोबां माने दानायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोङोओ आगर आगराथ'था बायानो बिदि बायदि रोखोम बेनि अनगायैबो गाबफोराबो जोंनियाव गोबां थायो गाब होननानै बुङोब्ला गुफुर गोजा गोमो गोथां। बेफोर माने जोबोद औ बेफोर गाबा जोबोद मोजां नुयो आ औ नोंथां बे औ गोथां गाबाथ' बे बरफोरनि जि हौवाफोरा गाननाय गामसा बेयो जोबोद मोजां नुयो आरो बेनि अनगायैबो दख खना दखना गोजा एबा गोमो बेखौ जोबोद मोजां नुयो आरो बेखौ जोङो गोबाङैनो औ बे गोबाङैनो बे बर' नखरफ्राव जोङो दानाय लु दानाय खौ नुनो मोना आरो बै दानायाव जोंनो जि खुन्दुं बे खुन्दुंखौ जोंनो नांगौ जायो आरो मद जथरजों जोङो गिबियावनो बेखौ माने औ बेखौ जोङो मोनसे ओम मटराव जोङो माने बेखौ
औ औ नंगौ औ नोंथाङा औ नोंथाङा बेबायदिनो जि दानायावथ जोंना गोबां खुन्दुंना खुन्दुं खुन्दुं मोनो मोनो नालाय नोंथां नोंथाङा बे बेफोरबायदि खुन्दुंफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नों थां मा मा जोंनाव खुन्दुं मोनो
खुन्दुं बुङोब्लाथ बिदिनो जों बुंबाय बे इन्दु खुन्दुं बेखौ जोङो गोबाङैनो बाहायो औ नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो गोबां खुन्दुं दङ बेफोरखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै मोनो बेफोरखौ माने दानाय जोङो गोबांखौनो बेफार फालांगि वबो बाहायनाय नुनो मोनो बेफोरखौ फाननानै जोङो जेनेबा गोजान गोजान जायगाफोरावबो हरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे अनलाइन फोरबो बो जोङो बेफोरखौ दानिया हरनो हासै औ बेफोरजों जोङो औ बेफोरखौ जोङो जेनेबा बर आइजो एबा सिख्लाफोरा न'आवनो दानानै जोङो बै मुलुगावनो जों बेखौ फानहरनो हायो नांगौ रोखोमै आरो बे आरनाइ आरनाइखौथ जोङो नखरफोरावनो जों गोबाङैनो दायो बेखौ जोंनोथ नांगौआनो जेनेबा माबा मोनसे जोंनिया औ माबा मोनसे फुजायानो जा एबा माबा जों गेदेरफोरखौ सिबिनाय औ बेफोराव जोङो आरनाइखौ नांगौ जायो आरो गोदोथ बे आरनाइ खौ जोंनो जेनेबा दावहारुफोरनो नांगौ जायोमोन जेब्ला जोंनिया राजा दङमोन औ बे टाइमाव बे समाव जोंनिया दावहारुफोरनो सानसे एबा हरसेनि गेजेराव जेरावनो बै माबे आरनाइखौ दानानै हरनाय जायोमोन
औ औ नंगौ थारैनो सैथो औ औ औ बे नंगौ बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो जोङो दा दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो मा गाव गावनि नखरखौ जों जोङो बेबायदिनो सामलायलांनो हायो आरोना नों औ बे औ बेेबायाय बिदिनो जोङो दानाय लुनाय दानाय लुनायखौ जों आथिखालावबो जों गोबां नुदों आरो बे दानाय लुनाया ओ बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामो आरोना नोंथां
नंगौ नों
औ नोंथां औ बिदिब्ला जोंनाथ समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां दै बिदिब्ला
जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा
नंगौ नोंथां थारैनो गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां